हेलौ नोंथां
औ खोनादों
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनाफैदों।
औ। नोंथाङाव गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांनो मोनसे आयदानि सायावहाय रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां।
समा होनो हागोन नोंथां आं ओरैनो दंखायो दा। दा आं नोंथांनि सिमबो गोजोन फुंबिलिनि हामलायथिनायखौ जासिहरफिनबाय। अब्ला नोंथाङानो
नोंगो
जागायजेनदो नोंथां मा आयदानि सायावहाय सावरायनो थांखि लादों। आं दा फ्रियै दंखायो नोंथां दे।
नंगौ नोंथां आङो जोंनि बे दोरोङारि गियानै गेलेबोनाय माखासे खेला दुला बेफोरनि बारैैयाहाय आङो रायज्लायनो सानदों।
औ जोबोद मोजां नोंथां औ औ।
दायो आङो नोंथां ओ बे खेलानि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनोसै बेनि उनाव नोंथाङाबो नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि गेलेयोमोन बेफोरखौ फोरमायनो हागोन दे।
औ जागोन जागोन नोंथां दे जोबोद मोजां दे।
जोङो ओरैनो खेला दुला होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माखासे बोथोर लायै बोथोर जोङो गेलेनायफोरखौबो जों नुनो मोनोना गोदोनि दिनावहाय मा ओ गोलोम बोथोर गोजां बोथोर बेफोर बायदिखौ बाहागो राननानै जोङो बांसिन ओ जोंनि ओनसोलाव थानाय बर' सुबुंफोरा खेला दुलाफोरखौ गेलेनाय नुयो। जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोरनि सम होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिन अन्थाइनि गर गेलेनाय खिखर गेलेनाय बेफोर बायदिखौनो जोङो बुंनो हायो आरो जोङो उदाङै गेलेनाय होननानै बुङोबोला जेरैहाय मेसें बोथोरावहाय जो गेलेनायजों जायखौ जोङो जोलुर होनना बुङो। बै जोलुर गेलेनायखौबो जोङो गेलेनाय जायोमोन आरो जायखौ जोङो बुङो जे रेदि खेला खै खेला आरो काप फ्लेट खेला आरो जे थाखोमालायनाय गेलेनाय जे जोङो जायखौ एक्सप्रेस खेला होननानै बुङो। बैफोर आमाय जुमाय गेलेनाय जोङो बेफोरखौबो जोङो गेलेनायखौ जोङो नुबोदों आरो बि दिनो जोङो बुंबावनो हायोदि जोङो माखासे बर'फ्रा गोदोहाय दोरोङारि गियान हिसाबै जोङो दैयावबो खेला गेलेबोनाय थाखोमालायनाय गेलेनाय जोङो बेफोर बायदि गेलेनायखौबो जोङो बुंनो हायो। लाइकलि जोङो ओ ओ जोलुर होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि दिनावथ' जोंहा दानि मुगानि बायदि जोङो बेफोरबायदि बल गैयामोन। जोङो बै समावहाय मा खालामोमोन माखासे सिफोरजों खाथबनानै दुरुंफोरजों ओ खाथबनानै माखासे थफ्ला बायदि ओ दुलुर खालामनानै जों बेफोरखौनो जोङो बल हिसाबै जों गेलेबोदों। जेरैहाय बुंनो हायो जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जे नारें जुम्ब्रानि फिथाइ नै बेेफोर बायदि फिथाइखौबो जोङो बल हिसाबै जोबोदोंमोन आरो। आरो लाइकलि जोंङो बुंनो हायो जोङो मोनसे जोंहा मोनसे गियान दंमोन दोरोङारि हिसाबै बल जोनाय। जे जोङो अमा सिथारोब्ला जोङो अमा सिथारनाय खाथिफ्राव थांनानै मा खालामोमोन बै अमानि जे हासुदै फिथोब बेफोरखौहाय लायनानै मा खालामोमोन जोङो बेखौहाय हायाव मोजाङै गाफ्लेनानै गाहुनानै जोङो बेफोरखौ सेखायथे एबा सेनजाफोरजों बार सुनानै बेखौहाय बल बायदि गिदिर खालामनानै जोङो बेखौ खाथेनानै मा खालामोमोन बल हिसाबैबो जोङो बाहायनाय जायोमोन। एबा जोङो बेखौनो जोङो बल होननानै जोनाय जायोमोन। आरो जोङो बुंनो हायो जेरै काप-फ्लेट काप-फ्लेट खेलाया जाहैबाय जोङो माखासे इथाफोर एबा अन्थाइफोर जाबखोनानै जोङो हानजा लायै हानजा जोङो मोननै हानजानि गेजेरावहाय गेलेनाय जायोमोन। बेखौहाय गर हिसाबै जोङो गेलेनाय जायोमोन। जेरै जोङो बुंनो हायो आरो बाथा खेला गेलेनाय। जोङो बाथा- खेला गेलेनायखौ जोङो मोनै रोखोमनि मोननो हायो जेरै जोंनि ओनसोल- लाव जोङो बेफोरबायदि नाम दोनदोंखि जे-ज जेरै एरै दरै गेलेनाय। आरो हेले-हेथे गेलेनाय। बे एरे-दरि गेलेनाया जोङो मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाय जायोमोन नोंथां।
औ नंगौ
बाथा खेलाखौहाय मा खालामो मोननै हान्जानि गेजेरावहाय मोनसे गन दान्दा जे स्थाम बायदि जोङो जेरैहाय जोङो क्रिकेट फोर गेलेयोब्ला सिथाम दोनो बेफोरबायदिनो मोनसे दान्दा थुनानै दोननानै जोङो बेखौ स्टाम हिसाबै जोङो ओ बाहायोमोन आरो जोङो मोननै हानजानि गेजेरावहाय जोङो रानज्लायनानै जोङो बाहाग बाहाग मानसिफोरखौ रानज्लायनानै जेरै आदजनबा जोङो साब्रै साब्रै राननानै जोङो गेलेनाय जायो। बै बाथा गेलेनाय समावहाय बाथा साननाय जे मुंफोर दङ जे जेरै जोङो जेरै जोङो बे एरे-दरे गेलेनायावहाय जोङो ओरै सानोमोन एरे-दरे थिलिया सावरि सामबा बेलबाथा। एबा जोङो सिखाव' जुद्ध बिदि होननानै बुङोमोन। आरो जाय जोङो ओ जोङो हेले-हेथे गेलेनाय होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो एसे गुबुन रोखोमनि गेलेनाय जायोमोन। बेखौहाय बाथानि गेजेर- जे बाथा लावथिया जेसेबां न'नि गोलाव जायो बे एसे म'नि समान जोङो हाखरखौ जोङो जावनानै लायोमोन। एबा जोङो बाथा जोङो जे बाथा बुनो थाखाय जोङो लावथि लायो बे लावथिखौ जोङो बेवहाय दोनखुमानांगौ। बेनिखायनो जोङो बे था साननाय समावबो जोंहा बेफोरबायदि सानोमोनदि जेरै हेले-हेथे सावरि सामबा बेल-बाथा होननानै जोङो सानोमोन बिनिखायनो जोङो बेखौ हेले-हेथे गेलेनाय होननानै बुंनाय जायो। जेरै ओ जेरै बुंनो हायो जोङो थाखोमालायनाय खेला बे थाखोमालायनाय खेलायावबो जोङो माखासे हानजानि गेजेरावहाय गेलेनाय जायो। जेरैहाय जायखौ ओ नुग्रोयो जोङो बेखौ एक्सप्रेस आरो जाय होसोग्रा हान्जाखौ जोङो दांनानै दाफा होनो हायो आरो बे हान्जाया आरोबाव खनसेबावहाय फिन नागिरफिननांगौ बेबायदि खालामनानै जोङो गेलेनाय जायो। जेरै बुंनो हायो जोङो जोंनि ओनसोलाव मोनसे इन्टारेस्टिं खेला दंमोन। जेरैहाय जोङो गोलोम बोथोरनि समावहाय जोङो जिरायनाय समावहाय जोङो स्कुलनिफ्राय फैनानै जों मा खालामोमोन हाद्रिफोरखौहाय जोङो फिथा सावनाय बा
औ
खिखर गेलेनाय बेफोरबायदिखौ जों गेलेनाय जायोमोन जेरै खिखर गेलेयोब्ला जोङो ओ सानै मानसि नांगौमोन बे सानै हानजानि गेजेर जेराव जोङो बे खिखर गेलेनायखौबो गेलेनाय नुनो मोनो। आरो जोङो बुंनो हायोदि नोंथां जे जाय जोङो उन्दै समावहाय जोङो गेलेबोदोंमोन जेरै लाव लावथि खेला बे लावथि खेलायावबो जोङो बुंनो हायो जेरै लावथिखौ जोङो खुबैनानै खोख्लैनो हाना हायोबा जोङो बै लावथिखौ जोङो गारखोमा हरलायलायनाय आरो बे लावथिखौ नागिरनानै मोनाब्ला गर जालायनाय बेफोरबायदिबो गेलेनाय नुनो मोनो आरो जेरै जोङो थाखोमालायनायनि खेलायावहाय जोङो बुंनो हाबावो जेरै आमाय जुमाय गेलेनाय। आमाय जुमाय आमाय जुमाय गेलेनायावबो जोङो बिदिनो गेलेनाय जायोमोनदि माखासे गर साननानै। थाखोमाज्लायनाय बेफोरबायदि गेलेनाय जायो। आरो जोङो दैनि गेलेनाय होननानै बुङोब्ला बेलाय जोङो हेलुर गेलेनाय जेरै जोङो दै सिङावहाय जोङो थाखोमालायनाय गेलेयोमोन सोरबाबा जाय गोदोनि सुबुंफ्रा मा खालामोमोन बांसिनैनो दै दैमा दैसाफ्रा ओ खाथि खाला थानायखाय मा बिसोरो आरामसे बेवहाय थांनानै गेलेहैयोमोन जेरै दै सिङाव थाखोमारबाय। मोननै हानजानि गेजेराव गेलेबाय बेखौबो। बिदिनो नाना रोखोम जोङो गोबां रो खोमनि जोङो गे-गेलेनायफोरखौ जोङो नुबोदों जेरैहाय जों मा-मार्बल गेलेनाय। खौबो जोङो बुंनो हायो जोङो सम मोनोब्ला जोङो मार्बल गेलेनाय बे मार्बल गेलेनायावबो मोननै मोनथामसो जोङो रुल्सनि गेजेरजों जों गेलेनाय जायोमोन जोंनि ओनसोलावहाय जोङो मोन मोनथाम रोखोम गेलेनाय जायोमोन जेरै जोङो गय' गेलेनाय। आरो दु-दुब्रि खेला गेलेनाय जेरै लरि खेला गेलेनाय। आरो जेरैहाय बबा खेला गेलेनाय जोङो बेखौनो जोङो बेखौहाय मानो सम थानायावहाय जेब्लानाखि फरायसालिनिफ्राय जोङो जों फरायसालिनिफ्राय फैगोन अब्ला
औ
जोङो बेफोरबायदि खेला दुलाखौहाय सम थांहोनो थाखाय एबा सम बारहोनो थाखाय गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। थिग नोंथाङाबो नोंसि नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि खेला दुला गेलेनाय जायोबा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन दे।
उम अब्ला नोंथाङा जों नै माखासे गोदोनि आरो दानि माखासे जोंनि गेलेग्रा खेलाफोरनि सायाव होनलांबाय आं गोजोननाय मोनदों। दा नोंथां बुंनाया थारैनो नंगौ थारैनो सैथो नंजोबगौ गासिबो दा खेला होननानै मिथिब्ला बयजों बयबो मानसियानो मिथिखायो जों बांसिन खेलाखौ मा उन्दै समफोरावहाय जोंङो गेलेनो मोजां मोनोब्ला जोङो बांसिन गेलेनाया जायो। नाथाय गोदोनि आरो दानि बेलायावहाय खेला होननानै बुङोब्ला अनेक मानि साननांगौबा फाराग दंसै नोंथां ओ गोदोनि सम समावहाय जोंङो उन्दै उन्दै समावहाय मार्बल गेलेयोमोन नोंथाङा जे सिगां बुंलांबाय मार्बल गेलेयो। ओरै जों बाथा खेला गेलेयो नाथाय मा दानि जुगावहाय ओ दानि गथ'फोरखौ बा दानि मानसिफोरखौ। बेफोर खेलाफोरखौ गेलेयैखौ जों बांसिन नुनो मोनदों। गेलेयो खिन्थु मा ओ गामि ओनसोलावसो बे खेला खेलाफोरखौ। गेलेनाय जायोबा जों खेलाफोरखौ लाखिनायनि मेन जाहोना जादों मा गामिफ्रावसो जों खेलाफोर खौ गेलेयो गामियाव थाग्रा गामियाव रायजो जाग्रा मानसिफोरासो मा खेलाखौ फोथांना लाखिदों। नोंगौ नोंथां दा जोंहा ओ खेलाफोरनि सायाव सावरायबाय जोंना समनि आंखाल रायलायनानैबोथ' जों बुंनानै फोजोबनो हाखाया दा मा नोंथांनि आयदानि सायावहाय खेलाफोरनि सोमोन्दै सावरायनान जोबोद मोजां गोजोननाय मोनबाय बा जों बुजिबाय आरो मोजां मोनदों जों माखासे ओन्दै समावहाय गेलेबोननाय खेलाफोरखौ जों गोसोखांनानै गोसोखौ मोजां मोनदों। दा जोंना समाबो फैजाना फैबाय जों गो दान मोनसे समाव उनावहाय जों गोदान मोनसे मोजां आयदानि सायावहाय सावरायफिनगोन बा जों सावराय नो मोनफिन लोगो मोन लायगोन होननानै जां मिजिंथिबाय आसा खालामबाय नोंथां अब्ला जों नोंथां दोनथ'लायसै नामा।
गोजोन्थों दे नोंथां
औ औ दे